हेलौ
औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों गोजोन मोनामिलि नोंथांनिसिम
औ
दा आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथां बे कल खालामनाय जादों नोंथां औ खोनादों दा मोजाङै
औ खोनादों नोंथां
औ दा टपिकखौ लानोसै जोङो बिदि न'आव फिसिनाय जुनारफोर जेनेबा दाउ अमा मोसौ बेफोरबायदि न'आव जुनारफोर फिसिनानै जों बोरै खामायनो हायो जेरै न'खरखौ गायसंनो हायो माने एसेब्लाबो रांखौव रां खावराव बेनि बागै सावरायसै दा आं एसे बुंग्रोनोसै नोंथां नोंगौ जोङो न'आव गोबां आबादारिफोरानो बिदि आबाद महरै बा बिजिनेस महरै बिदि गोबां दाउ अमा मोसौ बोरमा हांसो आरो ना बेफोरखौ फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो, नङासै होनोमब्ला नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ बेफोरखौ जों फिसिनायखौ नुनो मोनो दा मोसौ मोसौखौनो जों सावरायग्रोसै दा मोसौ होनोब्ला बिदिनो मोसौखौ जोङो थारैनो आबाद मावनायाव हालेवनोबो जोङो मोसौ हालुवाखौ बाहायनाय जायो। दा बिनि अनगायैबो जोङो न'आव मोसौ बिदिनो मासे मानैै माथाम बिदिनो मोसौ दामब्रि लायो। आरो जाय मोसौ दामब्रिया बिदिनो बोसोराव मासे मासे फिसा होयो दा बे मोसौ फिसायाबो जेब्ला देरो हालुवा जायो बा दाम्रा जायो दा जोंनो जिहे थु न'आव बांद्राय मोसौ नांगौ जाया दानि जुगाव हालेवनो दा जिहेथु जोंनि बिदि रांखान्थि खामायनो थाखाय थांखि लानानै जिहेथु जोङो मोसौखौ न'आव फिनाय जादों नोंथां।
औ
औ दा बे मोसौ खौ माने जोङो हाथायफोराव बा बाजाराव माने फाननाय जायो आरोना बे मोसौखौ दा बे मोसौखौ फाननानै जोङो बिदिनो गोबां रां मोननो हायो बिदिनो बिस हाजार त्रिस हाजार सल्लिस हाजार बिदि मासेयावनो जोङो मोननो हायो। दा बिदि माने न'खराव गोबां खरसा फाथि बेफोरखौ जों खालामनो हायो आरो। बिदिनो गथ'फोर फोरोंनाय आरो न'खर बेंनाय गाननाय जोमनाय बायनाय आरो बिदिनो बायदि फोरबोफोराव माने बिनो बेफोरखौ फाननानै माने बे मोसौफोरखौ फाननानै माने जोङो
औ।
माने गसंथानो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
आरो बेनि अनगायैबो जोंहा दंबावो बोरमा। दा बोरमायाबो नै बोसोरावनो फिसा होयो मासे बोरमायानो बिदिनो मानै माथाम माब्लाबा मासे बिदि फिसा होयो। दा बे बोरमाखौबो जेब्ला देरो बिदिनो सोरबा बिदिनो सोरबा बिनायाव बिदिनो फानो आरो बिदिनो हाथाइ बाजाराव बो लांनानै फाननाय जायो। आरो बिनिफ्रायबो माने गोबां माने रां आरजिनो हायो आरो नोंथां। जिहेथु आथिखाल बोरमानि दामाबो बिदि मार्केटआव गोबां जाबाय बिदिनो मासे बोरमायावनो बे एसे फिसाब्ला दुइ हाजार आरो गि दिरब्ला बिदिनो आद हाजार दस हाजार बेबायदि रां मोनो आरो नोंथां। गेजेरजोंनो माने गोबां माने रां खामायनो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा जिहेथु न'आवनो फुख्रि फिसा फिसा थायो बा सोरहाबा फुख्रि गिदिर थायो। बेयाव जोङो गोबां ना हगारनो हायो खोनादोंना नोंथां? दा औ बे नाफोरखौ माने बेयाव हगारनानै जेब्ला नाया देरगोन ना अब्ला बे नाखौबो जोङो न'आव जानायजों लोगोसे जोङो बिदि न'आव जान जाख'नो हायि फाननानै माने रां आरजिनो हायो आरो नोंथां। दा बे ना फाननायजोंबो जोङो नांगौ जानाय लाइ लथ'र मैगं थाइगं गाननाय जोमनाय बायदिसिना जानाय आदार बायदिसिनाफोर जोङो बुथुमनो हायो आरो नोंथां बा बायनानै लाबोनो हायो आरो
औ
आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बिदिनो हांसो दाउ बेबायदि फिसिनो हायो
औ
खोनादोंना ओ बे हांसो दाउहाबो जोंहा दिनैनि दिनाव गोबां माने बेसेन गोनां ओ दा जोंहा दाउ मासे फानोब्ला जों ब्रैजौ बाजौ से रोजा बेसिमहालागै जोङो मोनो आरो बिदिनो हांसो मासे बिदिनो सेे रोजा बा बाजौ बिदि मोनो दा बेफोर राङा माने थारैनो जोंनि बिदि आबादारिफोरनि थाखाय बा जोंनि बर' न'खरफोरनि थाखाय माने गोबां हेफाजाब होयो आरो बिदिनो खरसा जानायाव गथ'फोर फोरोंनायाव बिदिनो बेराम आजार नायनायाव बिदिनो मुलि बायदिसिना बायनायाव माने गोबां हेफाजाब होयो आरो नोंथां दा बेनिखायनो जोंनि गंफ्रोमबो न'खराव माने बि दाउ अमा मोसौ बोरमा बेखौ बारे नुनाय जायो आरोना बिदिनो अमा अमाखौबो बिदिनो फियो आरो सोरबाबा बिदि देरनानै अमाखो फानहरो बेफारनो आरो बिनिफ्रायबो रां मोनो बिदिनो बिस हाजार त्रिस हाजार बिदि रां मोननो हायो आरो नोंथां।
औ
औ आरो बेनि अनगायैबो बे अमाखौ सोरबाबा इदि फिसा होयो फिसा होनानै अमा फिसाखौबो बिदि फाननो हायो आरो अमा फिसा फाननानैबो माने रां आरजिनो हायो दा आङो बेसेखोनो बुंनानै दोनथ'बाय नोंथां दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो नोंथांनि न'लेजनि फाय
औ जे नोंथाङा जे बाथ्राफोर बुंबाय बे नंगौ आरो सैथो जे बिदिनो नांगौ जानायनि बिदिनो जे मानसिफोरा बिदिनो नांगौ जानायाव बिदिनो गावगायनि फिसिनाय जुनाद बिखौ फानहरो बिनि बागै आं बिदिनो फंनैसो बाथ्रा बुंनो जे बिदि न'आव फिसिनाय जिब जुनाद एबा अमा बोरमा दाउसाय जेरै अमाखौ जे न'निफ्राय न'नि खाथिनिफ्राय एबा न'नि सेराव थानाय बिदिनो न'सुंसे बिदिनो मानसिनिफ्रायबो एबा बाजार एबा हाथाइसालिफोरनिफ्रायबो लाबोनानै न'आव बिदिनो फिनानै जि गिदिर जाब्ला बेखौ जों फानहरो आरो बय सुबुं माहारिया फानहरो नोंथाङा बाथ्रा जे बाथ्राफोरखौ बुंला बे बाथ्राफोरखौ बुंलांखाबाय अब्लाबो आं बुंनि जे आरो जेरै मोसौ हालुवा बे हालुवाफोरखौबो जेरै न'आव बिदिनो न'फोराव बिदिनो गुबुन न'सेनिफ्राय एबा बाजारफोरनिफ्राय लाबोनानै बिसानिफ्राय लाबोनानै गोदोरसिम बिदिनो फेदेरनानै जाया बिदिनो मोसौ दामब्रि एबा दामब्राया जेरै दामब्रिया गाइखेर होयो आरो दामब्राया जे मोसौ बिदिनो दामब्राया जे बे आबाद एबा आबाद मावनायाव बिदिनो गोदान आबाद मावनाय फोराव बिदिनो हेफाजाब होयो मानो होनोब्ला जे नांगौ जानो जे बिदिनो हाया बे गिसि गायो आरो गुरै जायो बेनि थाखाय मोसौ दामब्राखौ लगायनाय जायो आरो जेरै न'नि दाउ न'नि दाउवा बो बिदिनो जे फिसानिफ्राय एबा गोदोनि फ्राय बिदिनो गुबुन बिदिनो हाथाइफोरनिफ्राय लाबोनानै जे फेदेरनानै बियो मोनसे बिदिनो बासा बिदिनो बिदिनो गावगायनि बिदै दैनाय बि बिदैया जेरै बिदिनो गोबां जों जानायखौ नुयो जेरै बिस्था एबा दसथा गाहाम बिदिनो जों दैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जे आरो बिदिनो उम बोरमा बोरमायाबो बिदिनो नोंथांङा बुंलां खा खाबाय जे माथाम माब्रै बिदिनो फिसा ओंखार होयो आरो जे बेबो गुबुन न'सेनिफ्राय एबा बिदिनो हाथाइसालिनिफ्राय लाबोनानै बिदिनो गिदिर जाबो फानहरो आरो जेरै जे जोंनि बिदिनो न'निफ्राय बिदिनो फिनाय बे न'आव फिसिनाय जे बे मोसौ एबा अमाफोरखौ बिदिनो जे लांफायो जे फानहरो बे लांफायनाय मानसिफोराबो बिदिनो गुबुन बिदिनो